हेलौ औ औ।
औ नोंथां।
ओ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ होमबा नोंथां।
औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों माने ओ बै न'खर सलायनायनि सायाव माने न'खर खुंनो थाखाय जोंनो मा मा गोनांथि जायो बेनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना
औ औ नोंथां सावरायजागोन।
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा एसे ओ नोंथां -नि साननाय बादिब्ला जेनेबा नोंथांनि ओनसोलाव न'खर खुंनायाव मा मा मा बादि खुंलांदों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ आ। फोरमायनो हागोन नोंथां आ जेरावहाय ओ गिबियावनो जोङो न'खर सलायनो बा गोदो गोदायनिफ्रायनो जों खोनाबोनाय बा गोदोहाय ओ गोदोनिफ्रायनो बुंनोसै आङो ओ जेरैहाय गोदोआव बांसिनानो खस्थ' मोन जेरै न'खर खुंनो थाखाय जोङो बा गोबां खस्थ'जों बा आबै आबौमोना आ जोंनो फोरमायनाय बायदिबा गोबां खस्थ'दो जोंनि बर' माहारिफोरा बा बर' आइजो -फोरा गोबां खस्थ' जानांदों ओ जेरैहाय ओ गोदो गोदायनिफ्राय मैगं थाइगं फा फाननानै बा गोबां ओ हाजिरा खामला मावनानै बा रुवाथि थानानै ओ न'खर जानांदोंमोन गोदोहाय
अ' नंगौ नोंथा।
ओ थिग बेबायदिनो ओ दानि जुगावबो दाबो दङो गोदो -नि बायदि जेरावहाय जोंनि बर' आइजोफोरा मैगं थाइगं फाननानैसो न'खर सोलिबोयो आरोना दाबो सोलिगासिनो थिग बेबायदिनो औ ओ मानो होनो थाङोबा जोंनि ओ जा बर' माहारि बा बर' आइजोफोरा गोबां खस थ' खालामनानैनो न'खर बा ओ इदिनो सोलिलांगासिनो ओमफाय ओ थिग बेबायदिनो जोङो न'खरखौ मोजाङै लाखिनोबा जों जोंनि न'खराव थानाय आइजो बा मानसिफोरा ओ साननाय हनाय गासैबो ओ मिलायनाय जानांगोन ओ जोंनो न'खर गंसे सलायनो थाखाय गासैनिबो खौ -सेोथि नांगो जेरावहाय ओ नों आंखौ बुजि -बाय आंबो नोंखौ बुजिबाय नोंनि फंसे बाथ्रा आंनि फंसे बाथ्रा गासैबो ओ खौसेथि जाथांगोन आरोना
नोंगौ नों
ओंखायसो जोंनि न'खरा ओ इयुन लागै मोजां जागोन जेरैहाय ओ जोंनि बर' बर'नि न'खरावहाय दिनैहाय दावराव दावसिन मानि थाखाय होनोबा जोङो बुजिनो रोङियावनो जायो आरोना इफोरो
औ नोंथां थारैनो
बुजिनो रोङि माने ओ दानि जुगावहाय बांसिनानो बिहामजो बिखुनजो नांलायनाय न'आव दावराव दावसि आरोना थिग बेबायदिनो जोङो जेरावहाय गावनि फिसाजोखौ मालायनि न'खराव हरो बा थिग बेबायदिनो जोङो सोरनिबा बा फिसाजलानि बिहामजो लाबोबाथाय थिग बेबायदिनो जोङो जेराव जोङो गावनि फिसाजोखौ अनो थिग बेबायदिनो जोङो बिहामजो हो नाव अनसायना लांगोन सासे जोंनि न'नि बा सोद्रोमा जानानै बा मानसि जानानै फैदो थिग बेबायदिनो समान खालामनांगौ जेरैहाय हब्लासो जोंनि न'खरा खौसेथियैनो मोजां जायो आरोना ओमफाय जोङो मोजां थानाय टाइमावल' गावखौल माब माबानानै जानाया मोजां जाया होननानै आं सानो आरोना मानो होनोबा जोङो जोंनि जिउआ जेरैहाय थाबाय थाया नङा होमबा बयबो सानसे बेमार आजारजों गोग्लैनो गोनां जायो जेरावहाय जोङो न'खरनि मानसिखनो मोनो मालाया जोंखौ जेब्लायबो नेवसिनो बा नारसिननो नागिरो जेरावहाय जोङो न'खरनि मानसियानो खौसेथि जानानै मालायनि बाथ्रा खोनासंङालासिनो जोङो मोजाङै न'खरावनो खस्थ' खालामनानै जानांगो जेरावहाय जोङो बर'फोरनि गेजेरावहाय बांसिनानो साख्रि मावनायाथ' बारा नु नुबाङा नङा होमबा बांसिनादे खालामनायजों बा बिजनेस सनायजोंनो लोब्बादों आरोना बर'फोरा जेरावहाय जोङो माइरं ब बोथिसे खौबो सोरनावबा बायनानै जानांगौ बा हाजिरा खामला मावनानै जानांगौ जायो थिग बेबायदिनो जोङो गावनि फिसाखौ मोजां आनजाद बा मोजां माबा होनो थाखाय फिउसारनि थाखाय जोङो गोबां खस्थ' खालामनानै जोंनि बर'फोराहाय गोबां खस्थ' हाजिरा खामला मावनानै फोरोङो आरो ना जेरैहाय जोङो फोरोङो मोजां गियान होनानै फोरोंनांगौ जाहाथे इयुनाव जोंनि बर' माहारिफोरा बा नखर न'खर दालांनाय जा खस्थ'यै दालांनाय बेफोर जाहाथे इयुनाव मोजां फिथाइ मोननो थाखाय जोङो गोबां खस्थ' खालामनानै गावनि फिसाफोरखौ फोरोंनांगौ जेरावहाय गुबुन हारि बायदि थिग बायदि गुबुन हारि बायदि जाहाथे इयुनाव मोजां खामानि मावनो हायो
नोंगौ नांथारोन थारैनो
आं बेखिनिखौनो सानो जेरावहाय नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना जेराव न'खरखौ दानो थाखाय मा मा मा सानो नोंथाङा
औ नंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बिदिनो न'खर गंसेखौ जोङो जेनेबा एबा खुंलांनो थाखाय गावसोर न'खरनि गेजेरावनो जोंनिया गिबियावनो जोङो माने गावजों गाव मिलायलायनानै थानांगोन बेयाव ओ गोबां जेनेबा बिमा बिफायानो जा एबा बिफ-बिफंबो थायो बिनानाव एबा नि गोदर थायो आबै आबौमोन गासैनिबो गेजेराव जोङो मिलायलायनानै थायो। एबा जों मोनसे न'खर खौ जेनेबा खुंलांलो हागोन बिदिनो जों थ' बे ओ जे नखर गंसे खुंलांनो थाखाय जोंनो जेनेबा बायदि रोखोमनि मुवा नांगौ जायो नङा होनबा नोंथां?
औ औ।
जेनेबा जोङो दा मुवा हिसाबै बुङोबा जोङो जानो लोंनो थाखाय बायदिसिना बायदिसिना मुवा नांगौ गौ जायो जोंनो जानो थाखाय जोङो मैगं थाइगं नांगौ जायो एबा बिदिनो संख्रै, बानलु गोबाङैनो जोङो न'खरफोराव गैयाबाथाय बाजारफोराव थांनानै जोङो लायनो गोनां जायो। जायो बैयाव नो लायनो गोनां जाबा जोंनो रांनि गोनांथि जायो। रांखौ मोननो थाखाय जोङो स' खायफाखौनो जेनेबा न'आव ओ जोङो बिमा एबा न'खराव थानाय मानसिफोरखौ गोबाङै बायदि रोखोम रोखोमनि जोङो ओ जेनेबा ओ मोसौ मोसौ एबा बा मोसौफोरखौ फिसिनानैबो जों गाइखेर उनु फाननानै बैनिफ्रायबो रांखौ जोङो आरजिनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो बोरमाफोर फान बोरमाफोर लायो आरो बेफोरखौ फेदेरनानैबो जों रां बुथुमनो हायो आरो बेनि अनगायैबो दाउ दाउफोरखौ लानानैबो जोङो जेनेबा बैफोरखौबो जोङो लानानै जेब्ला गोदोर जा जायो अब्ला जोङो बेफोरनिफायबो फाननानै जोङो रांखौ मोननो हायो। बेनि अनगायैबो जोङो अमा बे अमाफोरखौबो जोङो जेनेबा न'फोराव जों लायो न'फोर फोराव लानानै गोदोर खालामो खायफाया आरो मा खालामो जेनेबा अमाफोरोखौ फिसा जाहोयो स बिदिनो फिसाफोरखौ जोङो फाननानैबो न'खराव जोङो रांखावरिफोरखौ जोङो बुथुमना लानो हायो आरो बैफोर रांखावरि बुथु बुथुमना लानायनि गेजेरजोंनो जोङो नांगौ जानाय न'खराव जेनेबा जोंनो नांगौ जाबाय थायो। जेनेबा गस्ला हमना ओइ नानै जोमग्राफोरखौ नांगौ जायो जोंनो गानग्रा जोमग्राफोरखौ नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा? औ औ। बेनि अनगायैबो जोंनो जानो लोंनोथ बायदिसिना नांगौ जायो आरो बेमार आजार जाबाथाय जों नो बैफोर बेमार आजारफोराव बायदिसिना औ मुलै फोर नांगौ जायो। बैफोरखौ गासैखौबो जोङो ओ रां थाबासो जोङो जेनेबा मोननो हायो बेनिखायनो जोङो खौ रां रांखौ बुथ बुथुमनानै जों नांगौ जानायफोरखौ जोङो ओलानो हायो होननानै सानो आरो नोंथां। आरो न'खरफोराव जेनेबा गोदोर फोरा हौवाफोर थानायफोरा जोङो बिदिनो न'खरफ्राव फैसा हरनानै नखरखौ सालाय नायाव मदद खालामो होननानै सानो आरो नोंथाङा आरोबाव माबाफोर बुंनो हाबावगोन ना जे जेनेबा न'खर दानायाव आरोबाव माबाफोर
औ। न'खरावथ' गोबां जेरैहाय नोंथाङा होनलांबाय जोङो ओ बरफोराहाय बांसिनानो गाव गावनि नखर गावनो बा फिसिनानै दाउ, अमा लानानै जोङो न'खरखौ दानाय जायो। ओ थिग बेबायदिनो ओ जो जोंनियावहाय बा ओ दाउ जेरैहाय दाउखौ लाबाबो जोङो थाबैनो फाननानै बा जोङो जोङो जोंनि नखरावहाय नांगौथिखो बायनानै लाबोनो हायो जेरावहाय जोङो हाथायाव लांबाथाय हाथायनिफ्राय जा जोंनो ना नांगौ गोनांथि बा इफोरखो बायनानै लाबोनाय जायो। ओ न'आव मैगं थाइगं गायबाबो जोङो ओ गोबां थेवबो थावफोरखोबो बायनांगौ जायोबा साबुनानो जा बायदिसिना फिसा फिसा नख'रावहाय नांगौथि थायो आरोना। बेफोरखौबो बायनो हायो थिग बेबायदि दाउबो दोङो जोंनिया अमा लायो बांसिन जानो बर'फ्राहाय ओ ओमफ्राय बोरमा थायो बोरमायावबो जोङो नोंथाङा होनलांबाय होनलांनाय बायदियानो। ओ बांसिनानो बर'फोरा बिजनेस मावनाय बेबो मोनसे बिज बिजनेस नङा होमबा औ। ओ आरो जोंनि फिथाइ सामथायाइयाबो गोबां जोंखो ओ सहाय होयो जेरैहाय जोङो फिथाइ सामथाइ एसे एनै फानबाबो जोङो रां रांखावरि खामायनो हायो जेरावहाय जोंनि न' न'खराव नांगौथि एबा बायनानै लाबोनो हायो। जि जोम जि जोमखौथ' जोंनो अरायबो नांबायानो थागोन थाखागौ जेरावहाय जोङो थैजासिम जि ओ गोजां बोथोर फैबा जोंनो जि नांगौ जेरावहाय जोङो गोजां नायजोंथ' थानो हाया ओमफ्राय थि बेबायदिनो आरो गोजां बोथोर थांबाथाय जोङो गरम बोथोर थोरावबो ओ बेलेग जि नांगौ जायो जेरावहाय जोङो नांगौ थियानो जोबा मानसिनि जिउआवहाय बा न'खर खुंलांनायाव गोजांनाय बोथोरावहाय कम्बल बाय जोङो बायदिसिना नांगो थिखो ओ जों एसेबा फिसा फिसा न'खराव जेरैहाय दाउ अमा बोरमा लानानैनो नांगौथिखौ ओ माबानो हायो आरोना थिग बेबायदिनो जोंनि नोंथाङा होनलांबाय होनलांनाय बायदि जेरावहाय हौवाफोरा थाबा ओ जेरावहाय न'खराव ओ माइ गायनाय माइ जोब ओ माय हानाय जोबबाथाय हौवा मानसिफोरा बांसिनानो बाहेराव थांनानै बा खामानि मावनानै न'खराव एसे एनै फैसा हरनो हायो आरोना जेरावहाय जोंनि न'खर नख'रा मोजां जाथोबा गावनि फिसाफोरा मोजां फरायथों होननानै थांनाय जायो जेरावहाय गोबां खस्थ' खामना नानै नख'रखौ सोलिलांनो ओ गोनां जायो आरोना।
नंगौ नोंथां आरो आबाद मावनानैबो गोबां खौनो माने बिदि न'खर खुंनायखौ नुनो मोन्दों आरो औ नंगौ नोंथां। जोंनिया समाबो जाबाय बिदिबा औ दिनैनि रायलायनाय एसेयावनो लाखिथ'नोसै औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।